औ नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
नै नोंथां जिरायनासो दंगासिनो।
अ ओ दिनै जों ओ टपिकखौ मागो दमासि मागो दमासिनि सायाव एसे सावरायनोसै।
औ जायो।
औ मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ जेराव जोङो मागो दमासि ओ गोबाव समनिफ्रायनो माने गोजानाव थालायनाय एबा माने गामियाव ओ ओ माने गोबाव समनिफ्रायनो गोजानाव थालायनायफोरा गामियाव फैयो एबा न'खराव फैयो। न'खरनिफ्राय गोजानाव थाहैनायफोरा फैनानै गासिबो
अम अम ओ न'आव माने ज'जाफैयो आरोना बायजो
औ औ औ न'आव ज'जा फैयो गासैजोंबो गोरोबलायो ओ बेनिफ्राय आरो बिब्दियैनो न'आव फैयो आरो गासिबो।
औ।
ओमफ्राय मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ' आरो जोंनावहाय फिथा सौराय जानाया सोलियो आरो।
नोंगौ
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा मागो दमासिनि सायाव
औ औ दे होमबा आं फोरमायनोसै एसे जोंहा ओ मागोआबो ओ मागो होननानै बुङोब्ला बिखौ जोङो ओम गुबैयैनो बर'फोर गोदोनि गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों नाथाय बर'नि अनगायैबो जोंनि आसामाव ओ गुबुन-गुबुन अम जेरै हारि खौबो फालिनाय जों नुनो मोनो बिदिनो मागो दमासिया आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो ओ जायखौ जोङो ओ दुब्लिनि ओ जेरै आबाद ओ आबाद फोथारनिफ्राय जोङो फसलखौ दैखांखांनानै ओ मोन थांनाय उनाव जोङो
औ
अम माने खुंजानाय बा मोनसे रंजानो थाखाय
औ
माबा खुंनाय मोनसे फोरबो बे मागो फोरबोआव ओ जोङो अ फुस दाननि जोङो जोबथा सान सानाव फालियो ओमफ्राय जों बिनि उनाव ओ बेलागुर जायखौ जोङो न न नसा बानायो बे बेलागुरखौ जोङो ओ सि जेत मागो दाननि से थारिखाव जोङो सावनानै होयो आरो उम बै सानाव जोंहा गोबां जानाय लोंनाय औ बेफोर बेफोर हाबाफारिफोरा थायो लायो ओमफ्राय लोगोसे जोंहा बै आबाद मावनानै मोननाय ओह माइ माइरं जेरै माइब्रा माइरं जों बैफोर माइरं माइब्रा माइरं दुमखौ जोङो ओ फिथा अन गुन्दै सौनानै जों फिथा बानायो ओ जेरै फिथा होनोब्ला जोङो एनथाब फिथा ओह थावनि जेरै सिथाव ओ बेफोरबायदिनो गोबां आलदा आलादा बानायो ओमफ्राय ओ बै जोसा जोसा माइरंजों जोङो ओम ला बे हमनाय फिथा एबा लावदुम फिथा फिथाखौ जोङो बानायो जायो नाथाय मोनसे ओ जोंनि गेजेराव मोनसे ओ लावदुम फिथानि सायाव फोथा फोथायनाय दङ ओ जोङो मा मागो बोथोराव लावदुम फि फिथा जायोब्ला जोङो मोसौनाव दुमालु जायो। बा मोसोवनाव माबा गोजौआव ओ लदा माबा जायो होननानै बुङो आरो गोदोनि ओमफ्राय जों फोथायबोनाय जायो। खुगा खुगा सोलिबोनाय बेफोरो दङ आरो माने गोबाङानो गोबांखौनो जोङो मागो बोथोर औ मागो फोरबोनि समाव बे लावदुम फिथाखौ जानायखौ खौ नुनो मोना। नाथाय आथिखालाव नुनो मोनोसै जोङो एसे एनै खायफा खायफा बानायनानै बानायो आरो जायो। थिग बेबायदिनो औ बेबायदिनो ओमफ्राय मागो फोरबोआ जोबनानै थाङो।
औ औ
औ भेलागर भेलागरखौथ' औ मागोनि मागोनि गिबि साननि सानसे सिगां माने दमासि दमासि खालि बानायो एबा दमासिखालि सावो ना मागोनि से थारिख सावो?
माने औ नोंथां माने बेखौ आङो एसे आलादा आलादा नुनो मोनो माने जोंनि ओनसोलनिया से से थारिखाव सावो।
औ औ।
बे खायफाया ओ बे पुस दाननि औ दमासि खालिबो माने सावो आरो एसे आलदा आलदा नुनो मोनो। आरो ओनसोल लानानै ओनसोल सोल ओ जो औ। जोंना माने गोदोनिफ्रायनो ओ बिदि सोलिबोनाय नालाय दासो दाबो बेबायदिनो बे एखे सानावनो जोंना बेलागुरखौ सावो आरो।
औ औ औ।
बेनि सानसे सिगांथ' जोंहा हरावहाय बेफोरबायदिनो ओ जानाय लोंनाय सोलिलाङो आरो।
औ औ।
हरसेया। रंजानायजों लोगोसे जानाय लोंनाय ज' जालायनानै बेवहायनो मेला गुर बानायबाय नसा बानायबाय हरसे जायै लोङै रंजा बाजायै फुङावहाय अखानायै फुङावहाय गासैबो सिखारनानै दुगै लोबै गासिबो भेलागुरखौ सावनाय जायो आरो।
औ।
औ बेनिफ्रायनो मागो दमासिया जागायो।
जों ओ नों औ नों नोंथांमोनथिं बे मागो दमासिखौ सानबेसे फालिनाय नुनो मोनो? सानसेयावनो जोबोना आरो साननै सानथाम फालियो?
जोंनाथ' बिदिहाय माने सोलिफ्रामोआनो मास ओ सप्तासे सप्तासेहालागै सोलियो आरो।
औ औ औ।
फिथा सौराय जानाय न'खर न'खर गासिबो गासिबोथ' नख खर न'खर सावखायो नालाय सौराय माने मागो दमासि बोसोराव खनसे सोल'सो फैयो
औ।
फिथा सौराय बेफोरबायदिनो गासिबो न'खराव बानायनाय नुनो मोनो आरो।
औ।
दा सौरायखौ बोसोराव खनसेल'सो फैयो नालाय। मागो दमासियावबो।
बेबायदिनो जोंनियाव बि। दिनो नुनो मोनो। जोङो बेलागुर साखांनायनि उनाव बेलागुर सावखालिथ जोंहा माबा फोरबो जाखो नालाय। जोंना बाथौ धोरोमारिनि बेलायाव बेयाव। जेरै मागो। मागो फोरबोआ ओम मागो। बफोरबोआनो जोब जोबथा फोरबो। बाथि फोरबो ओम जा बेलागुर साव। सावखांनानै जोंहा। ओम। बाथौ। आव आरज गाबो। ओम बेफ- बेफोरबायदि हाबाफारिया जायो आरो। जयैनो गामिनि थानसालियाव
मागो दमासि मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ जोंना बिदियैनो जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनिनो दमासि होननानै मोनथि
नंगौ औ गुबैयै माने जानाय जानाय आरोना जानाय लोंनाय फिथा फिथा सौराय बेदर फिसा बायदिसिना जानायनि फोरबो रंजानाय जानायजों लोगोसे
रंजानाय फोरबो
आथिखालाव एसे सोलायबोनायबो नुनो मोनसै ना माखासे खान्थिफोरखो एसे एनै
खान्थिफोरखौ एसे एनै सोलायनाय नुनो मोनो आगोल- जेरैमोन दा एसे आलादाहै फालिनाय नुनो मोनो आरो।
औ
दाथ बेफोरबायदि भेलागुर बानायनाय बे खौबो इसेबां नुनो थांलिया आरो
नंगौ
औ गामि ओनसोलाव ओरैहाय नुनो थांलिया आगोलाव गासै गासिबो न'खरावनो भेलागुर मोनसे मोनसे बा नाथाय दा दाथ' बेफोरबायदि नुनो थांलिया
औ माने ओ आथिखालनि जों बेफोर फोरबो फालिनायफोरखौ माने गुस सो मोदोम गोसो जों होनानै बा गोसो गोरबोजों मोजां मोनो अननानै फालिनाय बायदि नुनो मोना माने खायफा खायफा ओ समावहा माने जास ओ जोङो। ओरैनो ओ बै फोरबोनि मुङाव रंजानांगौ जानांगौ लोंनांगौ। बेबायदिल' माने खालामनायखौ एसे
औ औ नुनो मोनो औ औ औ औ
माने दानि गोदान ओ सुबुंफोरा माने लाइमोनफोरा माने बांद्राय एसे जानाय ओ लोंनायनिल' सायाव माने जाहैबाय नालाय माने जाना मागो फैदों बा बैसागो फैदों जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ बिदिल' सान्सै आरो मा बिनि माखासे ओंथि फोरखौ मिनथिला ओ मानि थाखाय खु मानि थाखाय खुङो जोङो ओ मानो खुंनांगौ बिफोरखौ ओंथिफोर औ मिनथिला बे जाय बेनि थाखा खायनो माने ओ बांद्राय गोसो होनानै फरायनायफोरखौ जों जों नुनो मोनला।
औ एसे सोलायलांबाय आरो आगोलनिसाय। दानि सुबुंफोर आरो गोदोनि जेरैबायदिहाय फालियोमोन बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ ओरै मानि मानिनाय नुनो मोनलिया आरो। माने गावबा गाव गोसो बायदिहै खालामो।
गोसोबायदि खालामो।
ओ गावनि गोसो बायदिहाय फालिनो नागिरो आरो।
औ
ओन गोदोनि नेमखान्थि बायदिहै थांनायखौ नुनो मोनलिया।
नंगौ
ओ भेलागुर खौबोथ' बेफोरबायदिनो न'खर न'खर बानायोमोन नाथायथ' दा नुनोनो मोनलिया। अबा थ' नुनोनो मोना आरो।
नुनो मोनला अ नों नोंथां माने औ खायसे माने ओरैनो ओ जानानै माने बै सानखालि जों माबाखौ बेलागुर लुवालासिनो ओ ओरैनो जानाय रंजानाय बायदिफोर खौ जों नुनो मोनो आरो। बायदिसिना ओ बक्स साउन बक्स दामनानै रंजानायफोरखौबो नुनो मोनो।
बेफोरबायदिहाय सोलायलांदों आरो।
औ नंगौ माने जोंनि माखासे औ माखासे हारिमु फोरा ओ ओ मासे माखासे आस-आसार खान्थिफोरा माने एसे एनै गोमालांनो हम दोंसै आरो उम।
गोबां सोलायहोदों माने गावबा गावनि गोसो बायदिहाय माने जा जेरैहाय नेमजों थांनांगौ बेफोरबायदि नेमजों थाङा माने खेंसालियायै सोलायलांखायो आरो।
औ।
नेमखान्थिनि बारगाखौ मावखायो आरो।
नोंगौ जाय जिखौ मोजां मोनदों बेफोरखौनो माने गोसो जा गोसो बायदि मावला बायदों बा फालि बायदों रंजादों बेबायदि जाहैदों आरो एसे नेमखान्थिखौबो जे हमथा थानानै लाखिनांगौ जोङो माने बिखौ सानला माने आथि आथिखालनि मानसिफ्रा बांद्राय सानो। माने साननो नागिरला।
जानाय लोंनायनिनो दमासि होननानै माने जानाय लोंनायखौ बांसिन खालामनो नागिरो आरो। नेमखान्थिफोरखौ एसे मानिनानै सोलिलांनो नागिर गिरा माबायदिहाय नेम दं बेफोरखौ मिथिला खालि जानाय लोंनायजोंनो फोजोबलांनो नागिरो आरो।
औ दे होमबा नोंथां ओ दोनथ'नोसै ना?
औ औ औ।
औ दे।